अ नोंथां अ खोनादों खोनादों नों
अ अ आदसा बिदिब्ला जों दिनै बर' फोरनि एम्फौ एनला जानायनि सायाव एसे रायज्लायनोसै ना नोंथां?
अ जागोन जागोन नोंथां जागोन।
औ औ औ बिदिबा आं जागायनोना नों जागायग्रोनो?
नोंथाङा जागायग्रोदो जों बर'फ्रा मा मा एम्फौ जायो आरो मा मा मायाव मोन नो
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ बर'फोरा एम्फौ एनला जानायावहाय गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ आरो जालांबाय थागोन बेबायदि आरो दा एम्फौ होननानै बुङोबा जोंनाव माने बयबो मानसिफ्रा जायखौ फोरना माने टाउनफोराव थाग्रा बिसोर बारा एम्फौ एनलाखौ मोनथिनाय नङा नाथाय बै इन्दि एम्फौखौ मोनथिगोन आरो माने एम्फौ लाथाखौ
औ एम्फौलाथा
औ बिसोर बेखौ मिथिनाय जागोन आरो बांसिनै एम्फौ लाथाखौहाय एम्फौ लाथाखौ आं मारै फिनानै जायो औ औ औ औ बेखौ मारै फिसियो मारै जायो माला जाजायो आं बिनि सायाव एसे गुवार बेखेवनानै फोरमायनो सानदों नोंथांनो
अ दे फोरमाय फोरमाय नोंथां
जों फार्स्टावहाय सिखिरि एम्फौखौ ओमफ्राय माने फिथोब थोबनाय बेखौ जों मोनथाम मोनब्रैसो से बायनानै लाङो बाजारनिफ्राय बिनि उनावहाय ओ बै फि फिथोबनिफ्राय हारसिं सिखिरि जानानै ओंखारजासिम जोङो नेबाय थायो बिनि उनाव सिखिरिया ओंखार खाङोबा ओ जों बे सिखिरिखौहाय मोनसे गोथार माने गामसा फिसा बा दख'ना माबाफोरावहाय जोङो बेखौ खोबनानै दोनो बा दोननाय जायो बिनि उनाव बिसोरो फिखिरिफोरा बिदै दैयो आरो बे बिदैखौ बे बिदै दैखांनानै सिखिरिया गाव बिरलाङो माने बे जोथोन लानो रोङा नालाय जाय बिसिना बे दैबाय थांबाय आरो बे थांबाय आरो बि उनावै बिदैयासो जोंनि थाखाय नै दाना गोनांथि जाबाय ओ जोङो जे बे बिदैखौहाय साननैसो दोनबाय थागोन ओमफ्राय जेब्ला बे बिदैया एम्फौ जागोन
औ
फिसा फिसा जागोन अब्ला जोङो इन्दि बिलाइ इन्दि बिलाइखौहाय ओ गोरलै गोरलै सम खबसे गोरलै गोरलैखौहाय होगोन आरो बेनोहाय बे बै एम्फौ फिसा फिसानो ज' जादों। दा बै इन्दि गोरल बिलाइाया गोरलैबासो बै एम्फौ गोरलैयाबो जानो हागोन नालाय नोंथां ओ बेखौहाय बे बेखौहाय जोङो हो होनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयो बेजों जागोन बे देरलांबाय थागोन ओमफ्राय जोंबो इन्दि बिलाइ ए ओ माबाखौहाय बिलाइखौ गिदिरनिफ्राय गिदिर होलांबाय थागोन बेबायदि जायो आरो। बेनि उनावहाय बे देरलांबाय थागोन ओमफ्राय जेब्ला इन्दि बिलाइल' थोआ होमबा जोङो मालाबा गाम्बारि बिलाइखौबो जों होयो आरो नोंथां। गाम्बारि बिलायखौबो होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिनि उनावहाय जोङो जोङो होरलां खानानै बेखौहाय दोननाय जायो आरो। एम्फौखौहाय होरलां खानानै जाहाथे एम्फौआ गोलैयोबा सायाव गोलै लाङा माने दख'नायाव थानानै थायो बेबायदिनि थाखाय आरो बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला एम्फौ आ मोनसे खालार गोमो गोमो खालार जाहैगोन माने देरनानै आदार जाला बै एफौ आरो बै समावहाय जोङो। ओ मोनसे ओरैनो औवा बिलाइफोर बा माबा मोनसे मोखोनाफोर बिलाइफोरखौ खाथ'बनानै लाबो माबनानै दोनफैयो ओमफ्राय एम्फौखौ जाय जाय आदार जाला एम्फौआ गोमो गोमो जाजोब्बाय बे बेखौ जों बेयाव नागारनानै होयो। ओ बिनि नागारनानै होनायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा माबा ओ ओ मा होनो फिथोब थोबनो थाखाय आरो। फिथोब थोबनो थाखाय आरो बे एम्फौफोरा बेयावहाय बानानै ओ मोखोना बिलाइफोर होनायफोरावहाय बेफोरावहाय ओ थाबायलाबायनानै बेयावनो जेरावनो बेयावनो फिथोब थोबलाबायसिगोन आरो ओमफ्राय बे फिथोब थोबबाथाय जोङो मानसिफोरा जोङो जायनो लाग्रा एम्फौखौ फिसिग्रा बे बे फिथोबखौ बियो बो बोखां बोखाथिनानै लानानै फैसिगोन आरो ओमफ्राय ओंखाय फिथोबखौथ' थोबबाय नालाय ओमफ्राय जोङो बे बै एम्फौखौ जानो थाखायबा बा फाननो थाखायबा जोङो बै एम्फौ फिथ फिथोबनिफ्राय ओ बिसिनानै बे फिथोब एसे मोखांसे फारसेथिं बिसिनानै ओरै बुखुब बुखुब जों बरननाय जायो आरो नोंथां होनबानो बै बै बुख' जाखांनाय एम्फौखौ जोङो बिनिफ्राय जासिगोन आरो नोंथां हा बिनिफ्राय जोङो जासिगोन आरो बेखौ जों जासिगोन जेरै एवनानै जासिगोन एवनानै जों जानानै जौजोंहाय सा खाजिबो खालामो जोङो जौनि खाजि खालामो एवनानै बिनि उनावहाय अनला जोंबो जों जानायखौ नुनो मोन्दों अनलाजों एम्फौ बेबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो औ औ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौं नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ दा नोंथां मोनथिं जों मारै जायो बे इन्दि एम्फौखौ आङो नोंथांनिफ्राय एसे नोंथांखौ बेखेवनानै बुंनो थिनबाय
नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों सेम ओ बे बेफोरबायदिनो एखे रोखोमनो जोंनिथिं एमफु लाथाखौ फिसि फिनाय जायो ओ सिखिरि फ्राय माबा खालामनानै दिहुननानै आरो जोङो जोंनि बर' आइजोफोराथ' फिसियोना बांसिन बिसोरो इन्दि बिलायखो हाग्रा बंग्रा नानै होफैयो आरो जिथिया फिथोब जानानै जानो हानाय जायो गोमो गोमो जायो दिहुननानै जोंनो हाथाय बाजाराव फाननोबो लाङो फ्राय न'आव बेफोरबायदिनो जायो आरो जोंनिया अनलायाव एवनानै बायदिसिना मैगं थाइगं होनानै जानाय बखौ नुनो मोनो आरो जों बे एम्फौ लाथाखो आरो लोगोसेथ' जोङो एम्फौ लाथाल' नङा जोंनि बर'फ्रा एम्फौ लाथाखौसो जों फिसिनानै थो मोनो आरो बाखि जों हाग्रा बंग्रा हाखर बिलो दैमाफोराव मोननो थाङो
नंगौ नंगौ नोंथां
ओ गांजेमा दङो इंख्राय इंख्राय एम्फौना मा दोङो बेफोरखौ जायो जोङो बर'फोरा गोबाङानो गानजेमाखौबो जेरै दुब्लि फोथाराव मोनो हाखरफोराव मोनो बिलोफोराव मोनो आरो लोगोसे जोंनियाव मा ओ इंखावरि खौबो इंखारैखौबो बेनो दुब्लि फोथार बिलोफोराव मोनो आरो बांसिन बेखौ दैज्लां बोथोर टाइमाव ना ओ गुरनो थांबा लाना फै बे एवनानै जायो आरो आरो जेरै जोंनिया आरो मोनसे मोनसे एम्फौ दोङो जोंनिया बिफां बि सेवनायफोराव जोङो ओ बन सिनबोला बेफोरखौ बांसिन मोनो औवानि माबाफोराव थायो बेखौ मा होनो बेखौ गन्जेर अ बेखौबो जोंनिया जा जोंनि बर'फोरा आरो लोगोसे जोंनि गुसेंग्रा गुसेंग्रा सिनायो नोंङा बे गुसेंग्राखौ जोङो न'नि खाथि खालायावनो जोङो जावबोला मोनो आरो गुसंग्रखौ बेनिफ्राय दोङो जोंना ओ आमलुरि दोङो आमलुरि बेखौबो जोङो थाइजौ बिफांफोराव मावाबा फोराव हराव बुस्रिबाथाय मोनो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ औ
एसे एम्फौ दंमोन र' मा मा एम्फौ मोनोमोन बेखौबो जों दैमायाव जावनो थांबोला बेखौ बोरबाय बोरबाय बेखौ दैमाफोरारफोराव बांसिन मोननाय जोङो जायो बेयाव जावबोला हाबनानै बेखौ एवना जायो ओ जेरै जौ जौ गोरानफोरदोबो गिसिफोरदोबो जानाया जोबोर मोजां नाङो आरो बेफोरखौ लाबोनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा जायो आरो गोबाङानो जायो। बेखो अ आरो माखासे बिदि बिदिनो आरो फिसा फिसि एम्फौ दं बेफोरखौबो जायो जोंनि बर'फोरा। जेरै हाखर बिलो बेफोर ओ बारिफोरावनो बेफोरखौ मोननाय थाङो आरो एम्फौफोरखौ जोंनिया बांसिनानो। आरो जोंनि बर'फोराथ बांसिन एमफु एनलाखोनो जायो बुंनो
नंगौ नंगौ
औ ओ बिस गोनां एम्फौ एनलाखौ गारनानै बाखि जेसां जाजानाय एम्फौ एनला जाखायो जोंनि बर'फोरा। जेखांखिनि दोङो अ नोंथांमोननिथिं अ एमफौथ मा मा ओरैनो एमफौ जायो नोंथांमोननिथिं?
ओ नंगौ नोंथां ओ नों बुंनाय बायदिनो जेरै नों दहाय गुनजेत होनदोंमोन ओ बे गुनजेतखो जोंङो जायो। नाथाय ओ बे गुनजेतखौ मोननो बारा थांला दानि जुगावहाय गोदो बांसिन मोनोमोन। मानोना बिफांफोरा खमायलांबाय आरो बेफोर गुनजेद गुनजिता आदार जानो थाखाय गुनजेत जेराव गुनजेता आदार मोनजायो बेयावसो थागोन नालाय। बिनिखायनो माने खमायो। खम जालांजोबबाय आरो जेरै जों गुनजेतखौ जानोबा जों सजना फिफां गामबारि फिफां बेबायदियाव जों मोनो आरो। ओ सजना बिफाङाव जोङो दा मोन सजना बिफां गिदिर गिदिरावहाय जेनेबा जेब्ला खिना खिनानै खिगारनाय बायदि थायो नङा होमबा सजना बिफाङावहाय औ बैदिन बै बिदि थाबाथाय जों मोनथिगोन अबेयाव गुनजित दं होननानै जों मोन थिसिगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो बेखौबो सजनाखौहाय दानख्ला दानख्ला दानख्ला दानख्ला बा दानखनानै जोङो ओ गुनजित खौ बर'नाय जागोन आरो आरो जुदि बिफाङा एसे बैसो जा खाबायबा जों बिफांखौनो दानफायथारनानै ओ बन सिननाय बायदि सिननानैनो गुनजित बेखौ बर'न‌ जोबगोन आरो बेबायदि आरो जोंनिया
नंगौ नंगौ नोंथांं
जोङो बेखौथ' बेथ' गुनजिताथ' खि गारजाया नालाय ओ एसे सुस्र'नानैनो एसे सुस्र'नानैनो जोङो थावजोंहाय एवनानै जागोन आरो एवनानै जानायाव जोंहा बिराद ओ माने जेरैहाय
गोथाव गोथाव जोबो माने बे गुन्जिराव नोंथां जोबोर मेजेम थायो आरो मेजेम बरा जानानै मोजां नाङो आरो बेनिखायनो गुनजिरखौ अ अ
जोबोद मोजां नाङो आरो
आरो नोंथां नोंथांमोननिथिं ओ माबाखो खैजे खैजिमाखो खैजे मा बिदेखो जायोना खैजिमा खैजिमा मोस्रोम बे खैजिमाखो जोंनि दा बैसागो बोथोराव जोंनि बर'फ गोबां खैजि खैजिमा बिदैखो जायो आरो दे गोबां हाननानै औ गोबाङैनो जायो ओ बे माबाफोरफोरखौ एवनानै माने दिखलायें एवनाय जानायखौबो नुयो माने आरो
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां खोजिमा बिदैखौ जों जायो ओ बिराद जायो जोङो मोनसे टाइमावहाय जेब्ला फाननाय टाइम जायो मेसें बैसागु ख खाथियाव नों दासो बुंनाय बायदि जों बेखौहाय बिफां बिफां नागिरनाय जायो मालाबा सम सोरनिबा रबार बागानाव मालाबा हाजोआव फिफां फिफांआव नागिरो थाइजौ बिफां बेफोरावहाय जोङो सानो आरो माने बेफोरावहाय थाइजौ बिफांफोराव गामियावहाय बिराद थायो होबाथाय जोङो माने बेखौहाय फाननाय जायो आरो। बेखौहाय मोननै रोखोम जों हानो मोनसे सेक गोरान गोरान रोखोमै हानो मोनसे गिसि रोखोमै हामो हानो आरो खोनादों ना नोंथां जेरैहाय औ जेरै जों औ गोराननानै हानोबा जों बेयाव दै फोनाङा डायरेक्टहाय हाननानै संग्रायफ्राव फाय बिनि उावहाय ज संखौ बुै बुै बुै बुयै बिमाखौ खारहोजोबो आरो बिदैखो लाखिनानै बेबायदि हानो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय बालथिंफ्राव दै लानानै जों हानो जेब्ला बेखौ हाख्लायगोन बै खोजिमा बाहा थानायखौ जों हाख्लायगोन सायाव गोलैनाय लोगो जों बै खैजेमा बाहाखौहाय। जोङो दैयावहाय बालथिङाव जि दै लानानै दोननाय बेवहाय नारसोमनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय बोखार बोखार लासैनो गारो ओमफ्राय खैजिमाखौ जोङो बिमाखौ गारनो थाखाय आखाइजों गलाय गलाय गलाय गलायनानै आखायाव नानै जोङो खैजेमा बिमाखौ गारनाय जायो आरो ओमफ्राय औ। औ ओमफ्राय जोङो बिनि उनावहायनो जोङो जाबारि साफा खालामनानै संनानै जायो। बेखौ जों ओंखामजों जायो जौ जों जायो। बे बायदिनो मेरला रोखोम रोखोम माबा जों जायो सोरबा अनलाजों जायो।
नंगौ नंगौ होमबा नोंथां जोंनिया समाजाबाय जों दोन्थ'नोसै न दे नोंथां